नोंथाङा खोनादोंना।
खोनादों नोंथां
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव दावबायनायनि राहाया माबायदि आरो माबायदि दावबायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
हागोन नोंथां।
आंथ' दावबायनो जोबोर मोजां मोनो। जेरै बिफां लाइफां गोनां आरो निजर दै स्राय स्राय बोहैनाय बेफोरनि महरखौ मिथिंगायारि समायना महरखौ नायनो थांनो आं दावबायनो जोबोर मोजां मोनो। आङो साइकेलजोंनो दावबायनो बांसिन मोजां मोनो। नोंथाङालाय माजों बांसिन नि दावबायनो मोजां मोनो?
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो खाथि खालाफ्राव बांसिनै साइकेलजों दावबायनायखौनो नुनो मोनो आरो गोजान जायगा थांनो थाखाय जों गारिजों दावबायो।
नोंगौ।
नंगौ नोंथां आरो हाजो सेर दैमा सेराव दावबायनानै जोबोरैनो मोजां मोनो। मानो होनोब्ला जों हाजो सेराव थाङोब्ला गुसु बा मोनहैयो आरो जों बे हाजोनि हाजोआव थानाय हाग्रा बंग्रा मिथिंगा जे बिबार फोरखौ नुयोब्ला जों बेनि गेजेरजोंबो मोनसे खन्थाइ एबा रायथाइ सोरजिनो हायो।
थारैनो सैथो
नोंथाङाबो नोंथाङाबो बबेयावबा दावबायनो थांबाय नामा?
आंथ' बिदि दावबायनाय जायाखै ओम खाथिनि जायगाफोराव साइकेलजोंनो हान्थियो बा साइकेलजोंनो दावबायो।
नंगौ नामा?
उम नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा खाथि खालाफोराव माबाफोर दावबायग्रा जायगाफोर दं नामा?
दङ नोंथां दावबायग्रा जायगा बुङोबा जेरै सकि खि दारागाव संख्रि हाजो बेफोराव दावबायो आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो माबाखो सकि हाजो बेफोरखौ नायनो थाखाय दावबायबोयो। सकि हाजोनि समायना महरखौ नायनो थाखाय दाब दाब जायगानिफ्रायबो नायनो फैयो।
नंगौ नोंथां। नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन।
सोंजागोन नोंथां।
ओ जों दावबायनायनि गेजेरजों मा मा सोलोंनो हायो एबा मा गियान मोननो हायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
दावबायनायनि गेजेरजों जों माखासे मिथियै गियानखौबो जोङो मोननो हायो जेराव गुबुन जायगायाव दावबायबा गुबुननि थानाय जानाय आरो दिसिप्लिनफोरा बेलेग जायो जेरै जोंनिफ्राय आरो गुबुना साबसिन मावनायखौ नुयोबा जोङो बेयाव गियान मोननो हाबोयो।
नंगौ नोंथां।
जोङो बिसिनि मावनाय दांनायखौ मोजां नुनानै जों गियान सोनानै फैनो हायो।
नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि हालामावो दावबाय्रा जायगाफोर दङ नामा?
जोंनि ओम बांद्राय खाथियावथ' बेफोरबायदि एसेबां
जायगा दं नामा?
जोंनि हालामाव एसेबां खाथियाव बिदि दावबायग्रा जायगाथ' गैया। अब्लाबो दैमा दिंफोराव दावबायनानै जों मोजां मोनो आरो खायसे गोजान जायगाफोराव दावबायहैनानै जों खायसे मोनथियै खोन्था खोथा आरो खायसे गियानफोरखौ जों आरजिनानै लानो हायो। आरो खायसे जारिमिन गोनां एबा जारिमिन गोदोनि बायखोन्दा नेरसोनफोर थानाय जायगाफोराव थाङोब्ला जों बांसिन गियानखौ मोननो हायो।
नंगौ नोंथां।
नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदोंमोन। जों बांसिन माबायदि जायगायाव दावबायोब्ला ओ साबसिन जायो नोंथाङा बेनि सायाव मा ओ बुंगोन। खोनादोंना नोंथांङा।
बे बाय गिनोनो जोम जायगायाव। जेराव बिफां लाइफां दङ दैमा दैसा। बैफोराव दावबायनो थाखाय आं साबसिन मोनो।
नोंगौ नोंथां।
नोंथाङाबो बेफोरबायदि जायगायाव दावबायनो मोजां मोनो नामा?
नंगौ नोंथां। जों बांसिन ओ हाजो गुदि एबा दैमा सेर मिथिंगायारि समायना जायगाफोराव दावबायना बांसिन मोजां मोनो आरो ओम जों दावबायोब्ला बांसिन जारिमिन जारिमिननि नेरसोन थानाय जायगाफोराव दावबायोब्ला जों बेनिफ्राय बांसिन ओं खोथाफोरखौ मोनथिनो मोनो आरो ओम गोदोनि जारिमिनफोरखौबो जों ओ नुनो मोननाय जायो।जेरै ओम डिमापुराव थाङोब्ला जों गोदोनि आबै आबौमोननि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ जोहोलावजोफोरनि नेरसोनफोरखौ नुनो मोननाय जायो।
नोंथांनिफ्राय मिथिनानै जोबोरद गोजोननाय मोनबाय।
नोंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जोङो हाजो हाला दैमा दैसा निजोम जायगाफोराव दावबायनो मोजां मोनो नङा होमबा नों थां।
नोंगौ नोंथां।
जेरै सुखि हाजोआवनो बेयाव दैमा दैसाबो दं दैमा दैसा बायद दैयावनो जोंङो नाबो मोननाय जायो।
नोंगौ नोंथां।
आरो बे हाजोआव जोङो मैदेरबो नुनाय जायो।
नोंगौ नोंथां। जों अरनबारिफोराव एबा हाग्रा बारिफोराव दावबायहैयोब्ला हाग्रानि जिब जुनारफोरखोबो नुनाय जायो।
नोंगौ नोंथां।
नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनोसै ओम नोंथांमोना गोजानाव एबा बबेबा नोगोरमाफोराव दावबायहैयोब्ला नोंथांमोना बिरखं गाथोनजों दावबायो ना गारि मथरजों दावबायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
गोजान जायगायावथ' दावबायनो थाखाय जोङो साइकेलजोंथ' दावबायनो हाया आरो आइथिंजोंबोथ' दावबायनो हाया बैनि थाखाय जोंङो रेलनि हान्था मेलाखौ लानाय जायो राहाखौ
नोंगौ नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बादिनो ओम खायसे एसे खाथि खालाफोराव जों गारि मथरजों थांनाय जायो एबा ओ खाथिसिन जायगाफोराव जों साइकेलजों दावबायनाय जायो आरो। जोंनि ओनसोलनि ओ गोबांक गोजान एबा जों सानसेयाव सहैस' हाया एबा मोनहैस' हायै जायगाफोराव दावबायनो थाङोब्ला नोगोरमाफोराव दावबायहैयोब्ला जों ओ बिरखं बिरखं गाथोनि हेफाजाबै दावबायनाय जायो आरो खायसे दैमा जिं एबा दैमा बारनानै थांनांगौ जायोब्ला जों बेनि थाखाय ओ नाव एबा जाहाजनि हेफाजाबै ओ दावबाय ओ दैनि गेजेरजों दावबायनाय जायो। ओम नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादियैनो दावबायो जानांगौ।
नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो दैमा बारनो थाखाय जोङो नाव एबा जाहाज जाआजखौबो लानांगौ जायो बैजों दावबायनानै नो बैजों आवगायलांनाय जायो। गामि ओनसोलफोरावथ' जोङो साइकेलजोंनो बांसिन दावबायो।
नंगौ नोथां। जोंनि ओनसोलावबो गामिफोराव दावबायनो थाखाय जों साइकेलखौनो बाहायनाय जायो आरो बबेबा टाउन टाउन एबा सोहोरफोराव थांनो गोनांब्लाथाय जों गारि मथरनि हेफाजाबजों उम दावबायनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
नंगौ नोंथां।
नोंथां? जोंनिया समाबो जानोसै
नंगौ नोंथां।
नोंथांजों बेबायदि फोरमायलायनो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
नंगौ नोथां।
बिदिब्ला जोङो उनाव सावरायफिनसिगोन। दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नो।
जागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां।